नोंथाङा खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय आङो मोनसे आयदा। बिदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। आरो बे आयदाया जाहैबाय औवानि सोमोन्दै सावरायगोन। दा नोंथाङा सम दंब्ला औवानि सोमोन्दै इसे फोरमायलांदो।
औ औ नोंथां।
औवा होननानै बुङोब्ला नोंथां ओ औवाया जाबाय मिथिंगायाव मोननाय मोनसे। दंफां ओ जाय दंफांखौ जोङो बांसिन सुबुंफोरानो। ओ न' लुनाय न' लुनायफोराव बांसिन। नोंथाङा खोनादों ना? न' लुनायाव जोङो बांसिन बाहायनाय जायो हेलौ।
खोनादोंना नोंथाङा। हेलौ नोंथां।